अ दा नोंनो खोनादों ना।
औ खोनादों खोनादों।
आतसा। बेलासिनि गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां।
दा जोङो मबेल मबेलनि माने मुलाम्फा आरो खहानि सायाव जों रायलायनो सानदों नोंथां
औ
दा नोंथांनाव आङो मोननैसो सोंथि सोंनो सानदों
औ
बुंनो हागोन नामा?
खोनायाखैमोन नोंथां मा होनदों?
औ नोंथां
औ
नोंथांनाव आं मोननैसो सोंथि सोनो सानदों
औ
बेनो जाहैबाय मबेला जोंनि थाखाय माबायदिहाय मोजां आर रो माबायदिहाय खहा खालामो जोंखौ बेनि सायाव नोंथाङा फंनैसो गुसुङै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां मबाइलनि ओ मुलाम्फा होनोबाथ ओ मबाइल फनफोरा थ गोदान मुगानि मोनसे जिउ एंगारनाङो एंगार हदनो हायै बाहागो जाहैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
ओ फारसेथिं बेफोरखौ रायज्लायनाय आरो सोलोंथाइनि साबसिन राहा एबा गुबुन फारसेथिं ओ बे फोरनि बांद्राय बाहायनाय सावस्रि आरो दिहुनथाइनि सायाव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो
खोख्लैयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
अ ओ दा नोंथाङा हमनानै ला बुहुमनि जायखिजाया खनायाव जिरायना थानाय एबा बहाबा फरायनो बा सोरबा लोगोफ्रा खामानि मावहैनाय नोंथांनि नखरनि एबा ओ नोंथांनि न खरनि सुबुंफ्रा ओ बबेबा लामा जाब्रबथाय जाबाय अब्ला बेफोराव हे फाजाब जायो आरोखि।
औ दा गुबुन दाबसे जायगाव थायोबा नोङो मबाइल जों रायजलायहरो बेफोर जाबाय जोंनि मोजां मुलाम्फा आरो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
उम। दा मबाइला जेनेबा जोंनि मुला फोरा बेनो आं फंनैसो बुंसै नोंथां बेनि सायावनो। जेरै दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मबाइला जोंनि मानि थाखाय मोजां मोनानि थाखाय गाज्रि दा मबाइलखौ जोङो बाहायनो रों बा मबाइला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। मानोना जोङो नोंथांमोननि बायदिनो गुबुन दाबसे जायगायाव जुदि सासे मानसिया बा न'खरनि मानसिया थायोबा जों बेखौ नुवाब्लाबो जों मबाइलनि गेजेरजोंनो खौरां लाहरनो हायो माबोरै दं माबोरै गैया। आरो जोंहा मबाइलनि गेजेरजों जेनेबा दा नों न'खराव फैसा हरनो गोनां जायो दा नोंथ' बेंकआव थांबाय थानो सम गैया आजिखालि जुगाव। बेखायनो जों गावबा गावनि मबाइलजोंनो फैसाफोरखौबो ट्रेन्सफार खालाम हरनो हायो बा नोंनि नांगौ जानाय डकुमेन्टसफोरखौ नों फट' खेबनानै जों हरनो हायो। मबाइला बाहायनो रोङाबा ओरैबायदि गाज्रि जेनेबा दा हमना ला गाज्रि बिथिंखो आं बुंनो थांसै नोंथां। दा नों मबाइल होनबा नोङो जुदि मबाइलाव नों सानफ्रामबो बा सब्बिस घन्टायै नों मबाइल खौ नायबाय थायोबा नोंनि मेगना गाज्रि जागोन। आरो खर' सानाय जागोन आरो नोंथाङा जुदि मबाइलखौ लानानै गेम गेलेबाय थायोबा बार घन्टासिम अब्लाथ' नोंनि सावस्रिनि थाखायबो बेयो गोबां गाज्रि।
औ नंगौ नोंथां।
बाइला बाहायनो रोंबासो मोजां बाहायनो रोङाबा बेयो जोबोद गाज्रि।
औ।
दा जोङो मबाइलदो ओरैबायदि मोजां बि थिंफोरा जाहैलायबाय मबाइलजों जोंहा जेरै दा हमनो थाङोबा नों दा नोंनाव लेखा गैया खिन्थु नों मबाइलनि गेजेरजों नोंहा फरायनो हायो। आजिखालि जुगाव मबाइला मोनसे जेनेबा ओरैबायदि गिदोर मोनसे जेनेबा बेयो बुहुम जायनि गेजेराव सोना दोनजोबदों। नोंनो जा नांगौ बेखौनो नों मोनजोबनो हायो। दा नोङो हमना ला माबा मोनसे नों कुइसननि एन्सारखौनो सल्भ खालामनो हायाखै। नाथाय नों गुगोलाव थांनानै बेखौ टाइपिं खालामनो हागौ नोंनि एन्सारा लोगो लोगो फैगोन। बा नोंथाङा मायबा मोनसे मिथिनो गोसो जादों बेखौ नोंथाङा सार्च खालाम बेयाव नोंखौ मोजाङै बुजायगोन। बेखायनो जों मबाइलखौ बुंनो थाङोबा बेयो मोनसे जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो बाहायनो रोङाबा बेनो जोंनि थाखाय जोबोद सुपार दा बेनि सायावनो नोंथाङा मा खेंफोरथि होनो सानो?
अ अ।
खोनादों ना नोंथाङा।
मा होनदों खो नोंथां मोजाङै आवाज फैयाखै।
ओ नोंथाङा बेनि सायावनो फंनैसो बुंबावगोन होननानै आङो आसा खालामो।
औ ओ आजिखालिथ' इन्टारनेट जुग आरो मबाइल नङाबा सोलियानो जाखाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
औ ओ आं दहायसो बुंलांनाय एबा दानि नोंथाङासो बुंनाय आ बेफोरनि सायावनो आंबो एसे फोरमायथि होनो सानदों ओ सोलोंथाइनि ओ सोलोंथाइनि बेलायाव राहा मोननो हायो जेरै ओ इन्टारनेट आरो गुबुन गुबुन लोंथायारि एप्सनि हेफा गेजेरजों
औ
फरायसाफ्रा अनलाइन क्लासफोराव बा ओ ओ न'आवनो खौरां मेल गोनां भिडिय'फोर नायनो थाखायबो बाहायनो हायो। ओ आजिखालि आरो बेफार फालांगि खालामग्राफ्राबोथ' बांबाय नङा होमबा नोंथां ओ ओ बिथांमोनाबो ओ बेफारि ओ मबाइलफ्राव थानाय बायदि ओ अनलाइन एप्सजों बा एफ्स नि गेजेरजोंनो ओ जेरै हमनानै दा वालेट आरो बेंकिं एप्स नि हेफाजाबजों रांनि लेनदेनखौ खालामनो गोरलैनो हायो आरोना नोंथां
नोंगौ नोंथां
उम
दाद
मबाइलखौ आजिखालिथ' आरो मा होननानै बुंङो ससियेल मिेडियाफ्राव ओ फट'स भिडिअस बायदिसिना हगारनानै आजिखालि गोबां सुबिदा जाबाय रां खामायनोबो
औ नगौ दा
अ आरो खहाफोरनि बागै सोंदोंमोन नङा होमबा नों
औ सोंदों नोंथां
ओ खहाफ्रानोथ' जाहैबाय ओ हमनानै ला दा आजिखालि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा मबाइल लायो गेमिं गेलेयो बा नायनांगौ गौ बुस्थुखौ नाया नायाबालासिनो ओ गाज्रि भिडिअ'स बा गाज्रि फट'सफ्राव बांसिन नोजोर होनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ नंगौ नोंथां औ
बेफोरबायदि ओ नायलांनाय बा एबा हेबिटस थालांनायफ्रा नै गाज्रि जाहैयो आरोे बांद्राय मबाइल नाय्ला जेरै हमनानै ला मेगननि मेगननि एसे नारसिननायखौ जों ओ डिजिटेल आइ ट्रेन्स होननानैबो मिन्थिनो हायो
औ
नंगौना ओ माने मा होननानै बुङो खर' सानाय ओ उन्दुनो हायै आरो गोदोना सानायबा बिखुं सानायजों मिथिनानै मोनदों आरो ना बि गोबांखौनो जा दोनो होननानै ओ नोंथाङा आरो ओ बेफोरनि बागै एसे फोरमायथिना होबावनो हागोन नामा
जानो दा नोंथाङा जेरै बुंदो बेयो गासिबो सैथोआनो मबाइला थ जोंनि थाखाय बेराफारसेथिं मोजां बेराफारसेथि गाज्रि आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि दानि जुगाव जों मबाइल जों भिडिअ बानायनानै बा ससियेल मिडियाआव हेगारना गोबां फैसा खामायनो हायो आरो जोंहा बेयावबो दङ दे बेयावबो मोजां दं गाज्रि दं जेरै मानसिफोरा गावनि रोंगौथिखौ बा मोजां मोजां भिडिअ एगारनानै गाव म गावखौ जे गुबुनफोरखौ माबायदि माबा खालामनांगौ जेन भिडु खालामनो गोसो जायो। बा सोलोंथाइनि बि भिडिय हगारो सोरबाबा सोरबाबा। संनाय खावनायनि सोरबाबा। हेल्थनि बागै नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा सोरबा खायसेफोरा आरो, बेफोरबायदि जानला मानला गाज्रि भिडिय' हगारलाबायो बैफोरो ससियेल भिडियआव गाज्रि भिडियअ हगारलाबायनायखौ जोंनि इयुन जेनेरेसना नुयोबा मा सोलोंथाइ मा सोलोंनाय लागोन बिसोरनिफ्राय बे बेखायनो जोङो जोंनि फैबाय थानाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ जोंहा बेयाव होबथानो। नांगौ जे, जों मबायलखौ बाहाय बाहायबाबो मोजांखौहायो गाज्रिखौ दा नाय। मानोना गाज्रि नायोबा नोंथाङा बुंनाया बे हेबिट जालाङो होननानै। ओ सरासनसृरा नाथाय आं बुंनो थाङोबा जेरै दा, जोंहा जोंनि बर' मानसिफोरखौ गोबांखौनो माने ससियेल मिेडियाआव जानला मानला बुंनाय जानला मोनानला भिदिअ हगारलायनाय बा सासेया सासेजों नांज्लाय खमज्लाय जानाय बिदि बेखौ बांसिन नुनो मोनो आरो। दा गुबुनफोरा मबाइलखौ लानानै बेफोरबायदि जानला मानला सोरखौबा कमेन्ट हरना रायलायनाय बा सोरनिबा माबै माबा भिडिअ बानायनाय बिदियाव बाहाया बिसोर गावनि मोजां खामानियाव बाहायो। गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानैनो बिसोरो मोनसे, बोसोन होनाय भिडिअ लानानै फैगोन बा सोरबा मोजां मोनसे जेरै गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय माबायदि खालामो। मा नोङो माबायदि ट्रेभेलिं खालामनो हायो, नों माबायदि गावखौ जोथोन लाहनो हायो? बेफोरनि सायावबो गोबां गोबां मोजां मोजां आयदा लानानै जेरै भिडिअ बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेखायनो मबाइला बेराफारसे। थिं मोजां बेराफारसेथिं गाज्रि। आरो बाहायनो रोंबा मबाइला। सबनि सैबो गासैनि सायबो माने मोजांसिन होननानै आं साननानै लायोह नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो?
ओ। नोंथां। बुंलायनाय बादिथ' बिदियाथ' बहुद
हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
जोंहा जोंहा। जोंहा समाबोथ' जाबायानो नोंथां।
औ।
नोंथांखौ रायलायनो मोननानै आरो नोंथाङा बेसेन गोसा समखौ आंनो दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा- रोजा साबायखर आरो नोंथां थांखो इयुनाव लोगो मोनफिनबावगोन होननानै आं आसाम हाबथिबायाय। गोजोनथोंसै नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।